थ' नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना आंनि रावखौ?
औ खोनादों नोंथां आंनिखौलाय नोंथाङा खोनादों ना?
अ खोनादों दे नोंथा।
औ।
औ नोंथाङा ओंखाम जाबाय ना?
औ नोंथां जाखांबाय।
अ बिदि ब्ला मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा दिनै?
दिनै जिना ओंख्रिया नोंथां आलु आरो जोगोनारसोमोन नोंथां ओमफ्राय दाउ बयलार एवनाय।
अ बिदिब्ला आं नोंथां जो बुंलाय नोंथां।
औ नोंथाङालाय मा होननो नागिरदों नोंथां?
मोजां खोनायाखै नोंथां।
आंबो नोंथांखौ माने बे सोंलुखौनो सोंफिननो नागिरदोंमोन नोंथां।
अ अ।
औ।
ओंख्रिया जोंहाबो दिनै दालि ओमफ्राय अमा बेदर एवनायमोन आरो।
औ नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथां नोंथांजों न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि बागै एसे सावरायनो होननानै हरनाय थाबाय।
औ औ नोंथां औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय आं जागायजेननोसै नोंथाङा नोंस्रा न-न'आव मा मा जिब जुनार दंबा न'आव फिसिजानाय जिब जुनारनि बागै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
जोंहा दा न'आव दाउ दङ' नोंथां हांसो सो दङ'। ओमफ्राय मोसौ आरो बोरमा ओमफ्राय अमा दं आरो नोंथां बांद्राय गैया बेसो बेखिनिल' दं आरो नोंथां।
औ।
ओ नोंस्रालाय मा माथो
जोंहाबो अमा, मोसौ, बोरमा दं, दाउ दं आरो बेखिनियानो आरो।
औ नोंथां।
औ नोंथां मोनहा मोसौआ गाइखेर होयो ना मोसौ गाइ दंना?
औ नोंथां मोसौ गाय मानै दङ नोंथां नाथाय मासेया दा माने फिसाया देरथ'बाय दा मासेल' सेरजाथ'यो आरो गाय खेरा नोंथां।
अ अ आजोंथ' गायखेरनिफ्राय गोबां बुस्थु बानायनो हायो बा गाइखेरनिफ्राय जों गोबां मददबो मोनो। नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? अ
गायखेराथ' जोबोद मोजांनि जिनिस। नोंथां। माने बेखौ लोंबा जोंहा आरो प्रटिनबो मोनो गोबाङानो आरो देहायाबो थाजिमै थायो गाइखेर लोंब्ला नङा होनबा नों थां थ' जोङो गाइखेरजों बुंनो थाङोब्ला जोङो गाइखेरनि सेवनाय जिनिस माने जाजायो आरोना नोंथां। जोङो गाइखेरखौ साहाबो फु दुंना लोंनो हाय आरो जोङो बेखौ गाइखेर गोजाबो फुदुंना लोंनो हायो।
औ नंगौ अ।
आरो जोङो गाइखेरा गावोब्लाथाय माने जोङो बेखौ गाइखेर दाखा बानायनानै जाजायो आरो माने गरम बोथोरावहाय जोबोद मोजां जायो देहानि थाखाय गाइखेर दाखा जायोब्ला आरो मोखांनि सिथर फोराबो मोजां जायो आरो नोंथां माने स्लिम जायो आरो जोङो गाइखेरजों जोङो पनिरबो बानायना जानो हायो आरो नों थां माने गाइखेरावहाय लेबु सेबोब्लाथाय माने गाइख गाइखेरा गावनानै बो बेखौ पनिर बानायना जानो हायो।
औ नोंथां औ।
आरो गाइखेरखौ फुजा पानिफोरावबो बाहायनाय जायो आरो नोंथां माने खायफा बाहायो खाय दा बाहाया औ।
जों गाइखेरनिफ्राय बे मिस्थि बानायनो हायो।
औ औ नोंथां।
अ अ। आरो नोंथांमोनहा अमाया फिसा फिसा दंना गैया?
जोंहा अमा फिसा माने हाथायाव बायना लाबोनाय दा मासे फिसा दङ आरो मासे से गिदिर दं आरो माने जोंहा अमा बिमा गैया नोंथां औ।
नोंस्रालाय मोसौआ माबेसे आरो अमाफोरा जिब जुनारफोरखौ मा माबोरै फियो बा माबोरै साखोन सिखोन लाखियो नोंथाङा खिथानो हागोन नामा नों
औ औ फोरमायना होनसै।
औ नोंथां।
औ जोंहाथ' मोसौ गाया माथाम दङ आरो मा थामनियाबो निबो फिसा माथाम। औ आरो मासे दाम्रा दङ। दिरानोबो बिबो माथामबो जोंना गाइखेर होयो गाइखेर मोनो माथामनिफ्राय बो लांफैयो आरो सोरबाबा बुस जा आरि आलासिफोर फैबा बाथाय जोंहानिफ्राय गोबां गाइखेर लांफैयो। बिदिनो जों गायखेरखौ फाननानैबो जों मुलाम्फा मोननो हायो आरो जों मोसौखौ मोसौखौथ' जोंहा फुङावनो गाइखेरखौ सेरनानै बेखौ दुब्लि फारसेबो गां जानो थाखाय गांखो गोनां जायगायाव हैनाय जायो आरो। मोसौखौ दरग हैनाय जायो औ आरो जों बेबायदिनो मोसौखौ सानजौफुआवबो दै दौनो थांनाय जायो बा दोस्लायनाय जायो जायगाखौ सोलायनानै दरग होनाय जायो। आरो मोनाबा मोनाब्ला बे अ न' फारस से लाबोयो बेफोरबायदि दिनो जोथोन लानाय जायो आरो मोस सौखौ। आरो मोसौ खानो थाखाय मोसौखो खानो थाखाय मोसौआ थानो थाखाय जोंहा ओ बयनावबो ओ गंफा गंफा मोसौ गुलि थाखायो। नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
औ नाथाय बेयाव अखा हासननो हाया अखा हाबा मोजाङै उन्दुनो हानाय बायदि न' गंसे लुनानै होनाय जायो जों बेखौसो मोसौ गुलि बुंनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहाबो अमाया माब्रै दं आरो।
औ।
औ बे माब्रैनिबो जोंहा न' न' बानायना दोननाय जादों जाहाथे बिसोरबो अखा आरिनिफ्राय एसे रैखा मोनो बा साखोन जायगायाव थानो मोनो बेनिखायनो आरो।
औ नोंथां।
आरो बिदिनो दाउफोराबो जोंहा दाउ दोननो थाखाय ओ आलदा न' बानायखानाय जादों बिदि नो दाउआथ' जोंआ बारा गैया। माब्रै माबबासो दाउ बिमा दङ आरो।
औ नोंथां।
औ आरो जोङो न'आवथ' ओ हाग्रानिफ्राय लाबोनाय बा हाग्रानि बे ओ दाउराइ दाउथु ओ बाथ' बायदिखौबो जों फिसिनो हायो दाउस्रि फोरबो ओ मानसिनि बुंनाय राव लायो होननाय मिथिगौ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां आंथ' बेखौ बांद्राय फोरमायनोबो हानाय नङा जि खिनि आं मिथियो आं नोंथांनो फोरमायना होनोसै।
अ
माने आङो दाउस्रि आरो बाथ'खौ बुङोब्लाथ' बेथ' नों होननाय बायदि खोथाया नंगौआवनो जे बिसोरो मान रावखौ सोलोङो बा लायो।
अह।
नाथाय बेबो गोरलै नङा। माने जोङो बिसोर खौ ओन्दैनिफ्रायनो लाबोनांगौ आरो माने जोङो बेखौ लाब बोनोबो हाया सम सम बिदिनो बारहुंखाफोर बारोबा बिफांफोर बायो नं नङा होमबा? जेराव जेब्ला बिस सोरनि बासा फोर थायोब्ला बिसोर बिनिफ्राय गोग्लैयो नङा होमबा नों थां, थ जोङो खायफा खायफा बिदिनिफ्राय लाबोयो आरो खायफा खायफा बाजारफोराव बायनानै लाबोयो आरो नोंथां।
अह औ औ आरो अखा बार बुसुमबाथाय बिस बिसोरबो बिरनो हायियाव थालांनाय जायो। उसोमजानानै औ।
बिदिखौनो फिनानै लाखियो आरो खायफा खायफा ओमफ्राय बिसोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानांगौ उन्दैनिफ्रायनो आरो बिसोरनि गांखौहाय हास'नानै होबाय थानांगौ जायो नोंथां। थे बिसोरो बिरलांनो हाया।
औ आरो जानाय लोंनायावबोथ' जोथोन लानांगौ बिसोरखौ औ।
जानला मोनला जेबो जालाबायनो नागिरा। माने बिसोरो एम्फौ एनलाफोरसो जायो मोन नालाय माने बिसोर जोंनि जाग आदारफोरखौ जानो लुगैया आरो बांद्राय माने मोजां मोनामोन। जोङो बिसनो बिदिनो एम्फौ एनलाफोर नागिरना होनांगौ जायोमोन। गि बि गिबियावनो। ओमफ्राय आरो लासैनो बिसो सोर माने जों जे ओंखाम जायो आरो बिस्कुटफोर जायो उब्ला उनाव बिस बिसोरो बिदिखौनो जालांनो हमो आरो। जेब्ला देरो अब्ला बिसोरो देरनायजों लोगोसेनो माने जों जेखौ रायलायो बेखौनो बे सोदोब खौनो माने बिसोर बुं बिनो आरो माने बुं
अ अ अ
औ खोनानाय बायदियावथ आङो बांसिनानो दाउस्रिखौ खोनायोमोन आरो। बाथखौथ बांद्राय मोननोबो थाङा नालाय ओंखायनो फिनायबो जाया औ नोंथां। थ नोंथाङालाय बिनि बागै मा मा मिथिगौ?
आंथ फिसिबोफेराखै आरो आं मालाय फिसिनायावसो नुफेरदों देरनानैसो रायलायनायखौ आं खोनाफेरदों आरो। बे दाउस्रिफोरनिखौ औ बिदिब्ला आं नोंथांनिफ्राय मोनथियै फंनैसो बाथ्राबो मिथिनो हाबाय
औ नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला समाबो जानानै फैबाय। दोनथनोसै नामा नों थां?
औ औ नोंथां।
गोजोनथों।